खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों
थ' दिनैनि आयदाखौ जोङो हारिमुनि सायाव सावरा नामा
औ सावरायजागोन।
हारिमु होननानै मिथियोबाथ' जोङो मोनफ्रोमबो हारिनि मोनफा मोनफा सिनायथि नङा होमबा?
औ नंगौ।
औ थ' नोंसोरनिथिंजाय हारिमु फालिनाया बोरैहाय?
औ नोंथांनि कुइसना मोजाङानो नोंथांनि सोंथिया एसे मोजाङानो। ओ जोंनिथिं हारिमुखौ फालियो माबायदि फालियो होननानै बुङोब्ला ओ हारिमु होनोब्लाथ' जों मिथिखायो जे मोनसे हारिनि गाननाय जोमनाय दानाय लुनाय आसार खानथि जानाय लोंनाय आरो धोरोम फुजिनाय बेफोर गासैबो मायाव गोग्लैयोनो हारिमुवाव गोग्लैयो। दा जोंनि गामि याव हारिमुखौ फालि माबायदि फालियो होनोब्ला ओ गिबियाव फा गिबियाव जों बुंनो हायो जे जोंनि गामि ओनसोलाव थानाय गासैबो बर' माहा हारिफोरानो ओ आबाद मावनानै थांना थाग्रा मोनसे हारि होननानै बुंनांगोन हारिमुवा थोंजोङै बेयावनो बेरखाङो जे आबाद मावनानै जानायाव लोगोसे आरोबाव गिबि हारिमुवा बेर खाङो। गाननाय जोमनायनि सायाव। दा जोंनि गामि सोलाव जे आइजो माहारिफोरा दख'ना गाननानै ओ थायो एबा दख'ना गानो बेनो थोंजोङै जोंनि हारिमु सिनायथि होयो नङा होमबा नोंथां?
औ गुबुनफोरनि बायदि सुइजार लंपेन्ट गाननाय थाया आरो।
औ लोगोसे बे गाननाय दख'नाफोरखौ ओ गावनि गोनांथिफोरखौ गावनो दानानै लानो हानाय आरो गावनि आखाइजोंनो बानायनानै लानो हानाय बे आखुथायाबो जोंनि गामि ओनसोलाव दं आरो
औ नंगौ।
ओरैनो हारिमु होनोब्लाथ' ओ जोंनि फोरबोफोर फालिनायाबो गोग्लैयो नङा होनबा नोंथां?
औ नंगौ।
फोरबोफोरजों सोमोन्दो थानाय ओ गाननाय जोमनाय लोगोसे माखासे बिदिनो जानाय लोंनाय बेफोरबो गोग्लैयो नङा होमबा?
औ
ओ नोंसोरनि ओनसोलावलाय माबोरैथो नोंथां जे ओ हारिमु होननानै बुङोब्ला ओ बैसागु फोरबो फालिनायफोराव माबायदि हारिमुफोरा बेरखाङो नों सिनि ओनसोलाव।
जोंनियाबो जोंनि ओनसोलाव नायोब्लाबो जोंनियावहाय बयबो बैसागु बोथोर फैब्ला गिबियावनो मोसौ थुखैनाय जाया होमबा बर'फोरनि बैसागुवावहाय।
औ थोंजोङै बैसागु होनबाथाय बेनो बेरखांग्रोयो आरो नङा होमबा?
औ गिबियावनो मोसौ थुखैसिगोन ओमफाय नैथि सानावहाय बयबो गथ' गथायाइ बोराय बुरै जसेंग्रा सिख्ला बा मन्दिरावहाय थांनानै बयबो बोसोर गोदाननि खुलुमहैयो आरो एक थारिगावहाय
औ
बेहाय नैथि साननि बेहाय बयबो सेंग्रा सिख्ला गथ' गथाय बोरै बयबो बिहामजोफोरा ज' ज'यै न' न' हाबनानै रंजायो मोसायो बर'फोरनि फोरबोखौ फालियो
औ
होब बर'नि खाम सिफुं सेरजा जथा लानानै गाननानै बर'नि ट्रेडिसनेल दख'ना गाननानैहाय बयबो ज' ज' रंजायो मोसायो आरो
औ नंगौ
नों नोंथांमोननिथिं बोरै बैसागु फालिनाय आरो
औ जोंनिथिंबो बैसागु फोरबोखौ फामा माबादि फालियो होनोब्ला नोंथाङा दा जेरैबायदि फोरमायलांदों बेजोंनो गोरोबनायखौ नुनो मोनदों जेरैबायदि गिबियावथ' मोसौनि बैसागु महरै मोसौखौ थुखैनाय जायो बेनि उनावहाय ओ अखानायै मा होनो ओ गेदेरखौ मान होनाय बा उन गेदेरफोरा उन्दैखौ अननाय बैफोरबायदि माखासे आसार खान्थिफोरखौबो नुनो मोनो जे बैसागु फोरबो फालिनायाव बेजों लोगोसेनो बैसाग बैसागु होनोब्ला जोंनि गामियाव थोंजोङै बेरखाङो जे दामनाय देनाय मोसानाय मेथाइ खननाय बेफोरजों माने बैसागु फोरबोआ जोंनि गामि ओनसोलावबो समायफ्लेनायखौ नुनो मोनो आरो आरो मोनसे बयनि ख्रुइबो गोनांथारसिन होनना बुंनांगोन जे बैसागुनि सिग गां बा बैसागु हाबजेननाय समाव जे गासैबो जौसेथा मैगं बा जौसेथानि बारा मैगंफोर खानानै ज' संनानै जायो बे हुदा दायाबो जोंनि गामि ओनसोलाव सोलिनाय खौ नुनो मोनो आरो बेजों फोथायनाय दङ जे गोदोनि आबै आबौमोननिफ्रायनो ओ बे एक्स'था बा जौसेथा मैगंफोरखौ जौसेथानि बारा मैगंफोरखौ संनानै जायोब्ला लायनो ओ मा होनो संसाराव बेराम आजारफोरा जानो हाया एबा इयुन समफोराव गाज्रि बेमार आजारफोर जानो खाबु मोननो हाया बेफोरखौ फोथायनाय दङ गोदोनिफ्रायनो बिदि होननानै बेफोर मैगंखौ संनानै जायो आरो बैसागुनि गिबि सानाव नोंथांमोननिथिंबो जायो जानांगौ बैफोर मैगंखौ
औ जायो।
हारिमु-हारिमुआ थों औ औ हारिमुवा थोंजोङै बेयावबो बेरखांनायखौ नुनो मोनो आरो जे बर' हारिया मोनसे ओ बैफोरबायदि मैगं जयै संनानै जानाय आखुथाया बेरखांनायखौ नुनो मोनो।
औ आथिखालाव नोंथा
हो
आथिखालाव नोंथांमोनथिं दा हारिमुनि जौगानाया माबोरै सोलिगासिनो?
औ नोंथांनि सोंथिया मोजाङानो ओ जोंनिथिं हारिमु जौगानाय होनोब्ला जे थोंजोङै जोङो बुंनांगोन जे गाननाय जोमनायनि बिथिङावनो जे गामि ओनसोलाव गासैबो आइजो माहारियानो दख'ना गाननानै थायो लोगोसे बहाबा गुबुन जायगायाव थाङोब्ला जोंनि हारिनि सिनायथि दख'ना गाननानै थांनायखौ नुनो मोनसै गोदोनि समाव फोथायनाय दङमोन जे गुबुन जायगायाव थाङोब्ला जोंनि आइजो माहारिया गिनाय फैयोमोन जे ओ दख'ना गानना थाङोब्ला गुबुन हारिफोरा माबा मोनसे बुंगोन खोमा होननानै नाथाय आथिखालाव माखासे गिदिर गिदिर मेल मिथिं एबा आफाद एबा जथुम्बाफोरावबो बैफोरबादि दख'ना गाननानै थांनायखौ नुनो मोनो। बिनि गेजेरजों बुंनो हायो जे ओ हारिमुवा जोंनि हारिमुवा गुबुन जायगायाव गोसारबाय एबा गोसारहैनो खाबु मोनबाय बा जौगानो खाबु मोनबाय होननानै आं सानो आरो
औ नंगौ
दामनाय देनाय बिथिङावबो जे गोदोनि समाव मा मोनसे बुब्लियाव बा मा नो मोनसे गेजेर समफोराव बैफोर गोमालांनो हमबायमोन नाथाय आथिखालाव बैफोर दामग्रा देग्रा आरो मोस सानाय मुसुरनाय बेफोरखौ संरैखा खालामनांगौ होननानै गामि गामि गासैबो ओनसोलफोरावनो बुरखांफिननो नाजानायखौ नुनो मोनदों जायनि गेजेरजों ओ हारिमुवा दा आथिखालाव जौगाबोनो जौगाबोफिननो खाबु मोनदों होननानै आं सानो
औ गेजेर समाव गोमालां नायनि खाबुआव फैदोंमोन नामा नोंथां?
औ थारैनो गोमालांनायनि खाबुआव फैनाय बायदियानो जाबायमोन जे गोबां बर' सुबुंफोरानो दामनाय देनाय खाम, जथा, सिफुंखौ दामनो रोंलामोन आरो माखासे गान्नाय जोमनाय जेरै दखनानि गनायनि सोलायै गुबुन हारिनि गा उम गानग्रा जोमग्रा गाननाय बेफोरखौ नुनो मोनदोंमोन नाथाय आथिखालाव गावनिनो आंगो हारिमु हिसाबै बैफोरखौ बुरखांफिननाया जोंनि थाखाय गोग्गाथाव होननानै आं सानो आरो
औ नंगौ माने मोनफ्रोमबो
हो
माने मोनफ्रोमबो हारिया गावबा गाव मोनफा मोनफा हारिनि सिनायथि थायो आरो हारिमुनि
ओ हारिमुनि गेजेरजोंनो जे मोनसे हारिया सिनायथि मोनो बेयो थोंजोङै रोखायै बेरखांनाय बेरखाङो आरो जे हारिमुनि गेजेरजों बियो गुब बर' हारि बा बैयो गुबुन हारि बैफोरबायाददि हारिमुनि ओ बैफोरबादि हारिखौ जों सिनायथि मो होनो हायो।
औ नंगौ
ओ हारिमुनि बिथिङावनो जे गासैबो मा होनो आगजुफोराबो गोग्लै नङा होमबा नोंथां जेरै आबाद मावनायाव नांगोल जुंगाल जि दानायाव बाहायनाय थार सोरखि बैफोर गासैबो मा हारिमगगोलयो नायखौ नुनो मोनो
बर'फोरनि हारिमुाव नाब्लाथ' जोङो बर'फोरनि दाउ अमा फिसिनाय एम्फौ लानाय जि दानाय लुनाय बर'फोरनि मैगं फाननाय बेफोर गासिबो हाबनानै थाजोबो माने बर'फोरनि हारिमुवआव
औ बेफोरनि गेजेरजोंनो हारिमुवा थोंजोंङै बेरखांनो हादों
औ नंगौ
होमबा नोंथांजों रायज्लायनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय ओ जोंनि रायज्लायनायखौ बेखिनियावनो दोन होजासिगोन नामा नोंथां
औ जासिगोन दे
औ आसा खालामो उनफोराव खाबु मोनबा रायज्लायबावगोन
औ दे
औ दे होमबा गोजोन्थों
औ